औ खोनादों नोंथां।
औ नोंा फ
औ फ्रि दङ।
बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै फंनैसो ओ जानाय लोंनाय एबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि माबोरै संनाय खाव सायाव नोंथांजों बसे सम सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नेट प्रब नेटनि प्रब्लेम जादों नोंथां बारा मोजाङै खोनाखै। हेलौ।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ फार्स्टआवनो माइरंखौ मोजाङै सुना लानानै बेखौ मायरं। खौ सुनानै माइरंखौ गुन्दै खालामना लानाय जायो गुन्दै खालामनाया आदबा खायसे आखाइजोंबो थफसि गिलासफोराव देनाय जायो आरो खायसे दिंखियाव ओमफाय खायसे आरो मिक्सारफोराव गुन्दै खालामना लानानै ओमफाय दैखौ गोदौ होबाय थाबाय अरदाबाव जाननानै गोदौ होनानै बेखौ दैया जेब्ला गोदौवो अन अन गुन्दैखौ गारनानै होनांगो ओमफाय बियो फिथुरफिथुर जाना थांनो नागिरोना बेखौ क्लासजों सायो होनबाना बियो मिथिं जालाङो। आरो बे ओंख्रियाव। बेदरफोर हेलौ खोनादो ना नों
औ खोनादों औ खोनादों।
बे अनला ओंख्रिखौ फास्टआवनो गुन्दै खालामना लाबाय अनखौ उनखौ गुन्दै खालामना लानानै दै गोदौनायावहाय ओ अराव जुदि दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै दै गोदौ होनाय गोदौनायाव हाय अन्दैखौ गारना होनांगौ। होननानै ओमफाय बेखौ माने बे फिथर फिथर जालां नागिरोना बेखौ पाक्रासजों सानांगौ सानान बे ओंख्रि जुदि नोङो उम बेदरफोर दाव बेदरफोर फोरा बा होजायो ओमबाना बेयो साबसिन गोथाव जासिनो बेबायदिनो खारै होनानै फालौ सामब्राम देना होनानै आरो बेदर होनानै अनला ओ ओंख्रिया मोनो आरो संख्रि सानायनानै उनाव नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन ना?
औ
गिबियावनो जोंनियाबो नोंथाङा जोरै फोरमायदों ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जे अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो अ अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो माइरंखौ ओ जेखौ माजुलि नांगौ बेखौ ओ सुनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो खांनायनि उनाव जों बेखौ ओ थिंख्लियाव एबा सबसियाव देनाय जायो ओ लानायनि उनाव जोङो अनला खारैखौ गिबियावनो बुंनोसै आङो माजों माजों जाजायो होनोब्ला ओ औवाक गाजाजों जाजायो आरो बेदरारिफोरजों जाजायो लोगोस बे ऐम्फौ लाथाजोंबो जाजायो। ओ लोगोसेनो ओ जा अमा बेदर जोंबो जाजायो। ओ दा दाउ बेदरफोरजों माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो बुंनोसै। ओ अन गुन्दैखौ खालामना लानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ बेदरखौ जोङो मोजाङै ए लाग्रोयो बोखांना दोननायनि। उनाव जोङो ओ दै होनानै। ओ जोङो बेखौ गोदौनो होयो। गोदौनो होनायनि उनाव जोङो जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो ओ बेदर। खौ होग्रोयो। होनायनि उनाव जोङो बेयावहाय। खारै संख्रि होयो खारै सं होनायनि उनाव अन गुन्दैखौ सारनानै। जेसेबांखिनि नांगौ जोङो बेखिनिखौ होयो होनायनि उनाव जोङो खारै सुख्रै नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ मोजाङै ओ साखिनानै नायबाय थानांगौ। बिनि उनाव जेब्ला गथा जायो अ अब्ला जोङो ओ जोंना अनला ओंख्रिया मोनो आरो। नोंथाङा मोदोमनो थाखाय। ओ जा गंगार दुनदिया दङ। बेखौबो होजायो आरो बेखौबो जोंनिजा होयो। ओ लोगोसेनो सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रिखौ नोंथांमोननि जा माबारि जायो? बा माब्रै सङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिं सबाइ ओंख्रि। बेखौ गिबियावनो सबायखौ दैयाव सोमग्रोना दोननांगौ जाहाथे बियो रुइनायनि ओमफ्राय बेखौ सोमना दोननानै। उनावहाय बेखौ मो जाङै सुनाय जायो आरो हुखनानै बिनि सायाव जा बाख बाखलिफोर थायोना गोसोम गोसोम। जों बेखौ हुखाना लानाय जायो मोजाङै। खानानै बेनिफ्राय बेखौ सारायाव ओ थाव एसे पियास एसे सेरनानै होयो होनानै बे खौ एसे एरना एवफ्रामो एवफ्रामनानै दै होनानै उनावहाय खारै होनानै ओमफाय बेबायदिनो फालौ सामब्राम देना होनानै संनाय जायो। नाथाय बेवहाय बिदिनो। ओ बेवहायबो। बेदर दाउ बेदर बा ना गोरान होलाबा सबाइ ओंख्रिया बांसिन हामसिन जायो। आं खोनथानिसै दा दाउ बे बेदरखौ मारै होनांगो होयोबाथाय दाउ बेदरफोरखौ बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनानै बेवहाय ओंख्रिया जिथा ओ रुयो सबाइखौ साना लाखांना बेयो जिथा रुइयो आरो खारै संख्रै होखांनानै ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौवो अब अनलानिया बेदरखौ ओंख्रियाव गारना होनांगौ होसनना होनांगो बेनिफ्राय बेखौ दसे खोहाबना हो होबा जोंना बे ओंख्रैया मोनो बे ओंख्रैयावबो बेबायदिनो गंगार धुन्दिया ओ बा जोंनि धुन्दिया लकेल धुन्दिया बेफोरखौ मोननायावहाय हानानै होजायो बाना बे ओंख्रैया गोथाव जायो। बेबायदिनो जोङो नों आं खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों
ओ दानि बुंदोमोन नोङा जे जानाय लों जानाय लोंनाय आरो दानाय लुनायनिबो रायलायगोन होननानै ओ दानाय लुनायनि बागै बुंसै जोङो दानाय लुनाय दानाय लुनाया जों बर' हारि याव गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय मोनसे बेबो हारिमु दानाय लुनायाबो हारिमुनि मोनसे बाहागो दानाय गोदोनि बर' आइजोफोरा ओ जिखौ माबारै दायोमोन होनबाथाय बिसोरो सिखौ ओ आखाइजोंनो खुन्दुं लुनानै दिहुननानै लाथा खुन्दुंखौ माबायदि ओंखा ओ दिहुनो लाथा एम्फौनिफ्राय लाथा एम्फौ फिसिनानै बे लाथा एम्फौनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दि नानै बे खुन्दुंखौ लुनानै थुननानै बे खुन्दुंनिफ्राय ओ हिसान सोंनानै ओ हिसानाव हिसानाव बाहायनानै बेखौ ओ बेनिफ्राय सि दानाय जायोमोन। नोंथाङाबो सि दानायनि बागै मायबा मोनसे बुंनो हागोन ना सावरायनो हागोन ना?
सि दानायनि गिबियावनो आं आंबो नोंथांनो ओ जोंनि ओनसोलाव सबाय मेगंखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां?
अ अ दे दे जागोन ओं खोनादों थां।
औ ओ जोङो बायदि बाय गिदिं जाबाय ओ लकेल दाउ एबा जों अमा बेदर नङाबा जों सबाय सबायजों जों साम'जोंबो जाजायो ओ साम'जों माबोरै जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो दा सानखालि साम'जों सबायजों जागोन बेनि गिबि सानखालि जोङो साम'खौ आ हरसे माने सोमना दोन्नाय जायो ओ बिदि हरसे माने सोमना दोननायनि अखा नायै जोङो ओ सबाइखौ दसे सम रुइगानो थाखाय सबायाव गोसोम गोसोम बिगुर थायो नालाय ओ बे बिगुरखौ खारहोनायनि थाखाय जोङो दसे सम सोमना लाखिनांगौ जायो बेनि उनाव बे गोसोमा खारनाय बायदि जोङो मोजाङै बेखौ सुनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो उम साम'खौ दसे सम सोमना दोनदोंमोन ना ओ बे साम'खौबो मोजाङै हुनानै सुना लाना मानोना साम'आव जोबोद मैला थायो नालाय बिनि थाखायनो बेखौ जोङो मोजाङै सुना लानांगौ। ओ बेनि उनाव साम'नि जा धाखोन आरो बिनि जंफ्रा दङ ना बेखौ जोङो गिबियावनो दानना ला ग्रोनांगौ ओ बेनि उनाव जों बेखौ आरो खेबसे सुफिना लानांगौ सुफिना लानायनि उनाव बेखौ जोङो गिबियावनो एवफ्राना लाग्रोनांगौ बेखौ एवफ्रामखांनायनै बोखांना दोननायनि उनाव जोङो सबाय जों दैजों होनांगौ गोदौनो थाखाय लोगोसे बेयाव बेहायनो खारैखौबो एबा संख्रिखौबो मोनैखौबो होनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला सबाया गोदौना रुयो अब्ला जोङो बेवहाय ओ बा ख्रासखुथिना होननाय जायो आरो थाखाय एबा गुन्दै गथा जानो थाखाय बेनि उनाव जों सबाय माबा ओ साम' खौ होनाय जायो साम'खौ होनायाव होनाय उनाव जेब्लासिम फिन खारै संख्रि नाङा अब्लासिम जोङो गोदौहोबाय थागोन मोजाङै बेनि उनाव जेब्ला ओं गथा जायो अब्ला जोंना ओ मोदोमनो थाखाय जोंना गंगार दुनिया एबा जोंनि खाथि खालायाव एबा हाथाय बाजाराव बायना मोननाय दुन्दियाखौ जोङो होयो मोदोमनो थाखाय। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो। लोगोसे दानाय लुनायनि फारसेयाव बुंनो थाङोब्ला ओ आंहा बेसेबां आइदिया आइदिया गैया। अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव आङो दानाय लुनायखौ एबा गोदो जेरै आबै आबैमोना ओ आखायजोंनो थावख्रि लुयोमोन बे खौ दासिमबो नुनो मोनो अब्लाबो समनि बेयाव दानि समाव मेसिनारिफोरजों बांसिन खुन्दुंखौ दानायखौ आं नुनो मोनदों एबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दासिमबो ओ सोलिगासिनो एबा मेसिनारिजोंबो लोगोसे आखायजोंबो ओ बे खुन्दुंखौ दानानै ओ गावनि नांगौ गोनांथिखौ ओ रां आंखाल जाबोला जोङो बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानै एबा खाथि खालायाव फाननानै बेखौबो जोङो माने नांगौथि जानायफोरखौ लानो हायो एबा मा गावबो न'खरावनो दानानै बिजोंनो गाननो हायो। आरो ओ बिदि न'खरनिनो एबा इन्दि खुन्दुंफोरा-फोरखौ जोङो दानानै गानोब्ला जोंनि देहायारिनि थाखायबो मोजां जेबो बिदि बेराम बिदि जानो हाया आरो।
औ दे होम दे होनबा नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ अ जोंना रायलायनांगोन समाबो जोबबाय बा
औ रागा औ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बे खिनिआवनो दोन्थ'नोसै नोंथां। अ नोंथां खोनादों ना औ।